खोनादों औ खोनादों नोंथां।
अ खोनादों ना नोंथां?
औ औ।
अ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंखाय नसोमबो दा नोंथाङा खालामनायनि जाहोना मानो नोंथाङा असे फोरमायना होनो हागोन नामा?
नोंथाङा दा फ्रि दंना?
औ दङ नोंथां।
आङो नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोना जाहैबाय आङो मोनसे टपिकनि सायाव नोंथांजों सावरायनो नागिरदों गोथौयैहाय बे टपिकआनो जाहैबाय माने जोंनि हारिमु बा कालसारजों माने गोरोबनाय मोनसे बुस्थु बेयो जाहैबाय जौ नङा होमबा। बे जौनि सायाव आं नोंथांजों एसे सावरायनो आं सानदों
औ
दा नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथांमोननियावहाय माबायदि रोखोमनि जौ मोननाय जायो आरो मा मा स्टाइलावहाय बानायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा
बुंनो हागोन नोंथां दा जोंहा जौ होनोब्ला माने जौआ मोननै रोखोमनि दङ जेरै जौ गसि आरो जौ गोरान दा बे बानायनोब्ला गिबियाव जोंनो नांगोन एमाउ दा बै एमाउखौ जोङो बानायायोब्ला जोंनो नांगोन माय दा माइरं आ हानाय एबा जोङो खाथि खालानि हाथाय बाजार एबा जोङो नुसुंसेनि न'खरनि बिना लाबो जागोन आरो दा बिब्दिनो जोङो माइरंखौ जोङो सोमना लागोन आरो जाहाथे बियो गुरै जायो। आरो दा बेनि उनाव फैगोन जे जोंनि मिथिंगानि मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरै ओ खान्थाल बिलाइ आनारस बिलाइ आरो मोखोना बिबार एबा बिलाइ दा बैफोर फैनायफोरखौ जोङो न'आव लाबोनानै जों बेखौ मोज मोजां से सुगोन सुखांनानै जे सननानै दोनखांनाय माइरंखौ बोखांनानै दिंखि एबा जोङो थफसियाव मोजाङैनो जों बेखौ देग्लिगोन आरो जोंङो ओ आ आथिखालाव थानायनाय जेरै ग्रेन्डार बायदिसिना मेसिनारिफोरजोंनो जोङो दिगलि जायो दा बिब्दिनो जों बेखौ मिस मिस खालामनानै आरामसे ओ जेरै बे बि बिलाइफोर आरो माइरंखौ लगायनानै गुन्दै खालामखांना माने लारू बायसा जोङो बेखौ फिसा फिसा बिब्दिनो दा बेखौ जोङो किसान एबा ओ बिब्दिनो हिसाबै जों बेखौ दोननानै जोङो सानदुआव फोरानगोन आरो नोंथां दा जोंहा फै बे जौ बानायनाय दा जौखौ जों बानायोबब्ला जेरै जोङो ओंखामखौ सङो बिदिनो जोङो माइरं एसे बिबांनि लानानै जोङो खान्थाइ गिदिराव जोङो सिगाङावनो संग्रोगोन आरो बे माइरंखौ संखांनानै जोङो बेखौ थालिर बिलाइ एबा प्लास्टिकआव बो आरामसे दोनगोन आरो बेखौ फिननानै दोनगोन जाहाथे बियो बिनि दैया रानो। आरो बियो आरामसे गुसु जायो आरो जेब्ला बेखौ जोङो हरसे हरै दोनङो अब्ला जोंहा फैगोन जे बै समाव जोङो बारायनानै दोनखानाय जे एमाव बे एमावखौ जों लाबोनानै बेयाव सिफ्लुनानै आरामसे जोंहा संखांनाय ओंखामाव जों माने बेखौ लगायगोन आरो।
दा लगायखांनानै जोंङो बेखौ हरसे एबा जोंङो बिबादिनो हरनै दोनगोन दोनखांनानै जोंहा फैगोन जे खामथायाव जों बेखौ आरामसे सोगोन आरो सुनानै जों बेयाव जोंनि नांगौ बिबांनि जों दै होगोन दै होखांनानै जों बेयाव बार हाबि बादि माने जोङो थालिर बिलाइ एबा जोंङो हि माथानि हि बेजों जों खोबनानै दोनगोन आरो हरसे एबा हरनै दोनजायो
बिब्दिनो मानसिनि जौ बे जौ बिदैया जायो आरो। दा बेखौ ओ गोथाव जादों ना जायाखै एबा माबायदि जाबावनांगौ बेखौ जोंङो साखिनो थाखाय माने एसे लोंग्रोयोबो खायसे गोबां बिबांनिबो लोंङो आरो दा जोंहा फैबाय जौव गोरान बानायनाय दा गिबियावनो जों बुंनो थांङोब्ला जौ गोरान बानायनोब्ला जोंनो मोनथाम बेसादनि गोनांथि जायो जायखौ जोंङो तिनथाला जायो नोंथां दा जोंनो सिगांङाव म हानथा आरो गेजेराव नांगोन ओरै फायला एबा दाला आरो बेनि सायाव मोनसे दोनग्रा दो एबा खान्था फिसा दा जोंङो सिगांङावनो बानायनाय जौखौबो जोंङो गिबियाव खान्था गिदिराव दोनगोन आरो बेनि उनाव फायलाखौ जोंङो हाजों लिरथेगोन आरो जिं जिं मानोना बेयाव बार हाबोब्ला जोंहा गुदुं जानानै बियो माने जौ गोरान महरै जानाय नंङा आरो बेनिखायनो जों ओ थाला ताला मोनथाम खालामामनानै जों हाजों लिरथियो आरो दा बिब्दिनो जोंङो अरखौ मोजांङै लगायना होनानै बियो माने लासैनो सेरेब एबा जौव गोरान महरै जायो। आरो दा जों बुंनो थांङोब्ला माने गोजौआव दो एबा खान्था फिसा दोननायखौ जोंङो माने दैखौ गारबाय थानो गोनां जायो जेरै गुदुं जायोब्ला जों
ओ मानो होनोब्ला माने सेरेबा कारा जाया एबा जोंनि जौव गोराना कारा जाया। बि होननायखौ जों खोनादों आरो। दा बिब्दिनो ओ जोंङो जोंनि जौ गोराना माने जायो आरो। दा जोंङो जौ गिसिखौ जोंङो मा मायाव लोंहोब्ला जे जोंनि बर' सुबुंफोरा खामानि मावखांनानै एसे मेंगा होनायनि थाखाय माने जौ गोरानफोरखौ लोंङो आरो दा बिब्दिनो जेरै उम ओ हारिमुवारि फोरबो बैसागोफोराव जेरै माइब्रानि जौव दा बै जौवफोरखौ माने लोंनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो नोंथां। जेरै जोंनि बर'नि ओंख्रि बायदिसिना दाउ बेदर एबा नाफामजों लोगोसे बैफोर जौव फोरखौ जों लोंनाय नुनो मोनो आरो। नाथाय जोंङो दानि नुनो मोनदों जे बै जौफोरखौ बाहायनानै माने जोंनि दा। जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौ जों गोबां खहा जाबोनाय नुनो मोनदों। खायसेया बैफोरखौ लोंनानै जे न'खराव दावराव-दावसि खालामनानै? जे बिमा-बिफाफोरखौ माने बिब्दि जोंङो ओ खहा खालामनायखौ जों नुनो मोनदों आरो। दा बिबदिनो जोंङो खायसेया माने ओ जौव खौव फाननानै जिउ राहानि थाखायबो ओ बाहायदों आरो खायसेया बै जौव जोंनो माने गबनानै गावनि जिउ एबा न'खरखौ माने सिलिंखार खालामना लानो गोनां जादों आरो नोंथां। दा जोंहा बुंनो थांङोब्लाबो होजोबनो थांङा बे जौवनि बागै दा नोंथांङाबो जे बर'नि जौ बे जौफोरखौ लोंनानै जोंनि दानि जुगनि सुबुंफोरा माबायदि खहा जाबोदों एबा जोंनि ओ सुबुंफोरा जों बेखौ ओ खमायनांगौ ना एबा जों बेखौ माबायदि खालामनांगौ नोंथांङा एसे फोरमायना होगोन नामा?
हागोन नोंथां फोरमायनो ओ जौ होननानै बुंङोबाथ' जोंनि बर' हारि बा सुबुं माहारिनि थाखाय गोबाव समनिफ्रायनो माने गोदो-गोदायनिफ्रायनो सोलिबानाय मोनसे नेम खान्थि बा आसार खान्थि बे बर' सुबुंनि ओ जों नायनो थाङोबा बा जों गोदोनिफ्रायनो नुबोबाय थादों जोंनि जायगायावहाय जेन'बा ओ जौखौ बानायनाय जायो नाथाय ओ फाननाय जाया आरो खिन्थु गुबुन गुबुन गामि बा गुबुन जायगाफोराव आं गोबांखौनो नुबोदों।
औ।
माने गोदोनि समावहाय जौखौ बिनि थाखाय बानायनाय जायोमोन जे मालाबा सोरनावबा जुदि सावरि बादालिाय जायोबा बा मोनसे ओ फोरबो जायोबा जेरखम बैसागु दमासि नङा होमबा? बेवहाय जोङो रंजानायखौ माने रंजानायखौ जोङो साबसिन बानायनो थाखाय जोङो जौखौ बानायनाय जायोमोन दा जौखौ माब्रै बानाय जायो बेखौथ' नोंथाङा खोनथाखाबाय नङा होमबा आं बेनि सोमोन्दै बुंथ'ला दा जौ होननानै बुङोबा जोंनिया मोनसे ओ जौ दङ जायखौ जों माइब्रा होननानै जों बुङो नङा बा जायखौ जोङो दिनै बर'नि मोनसे आहा लोंग्रा खायद' होननानै जोङो जि आइ टेकबो मोननाय जादों। आ दा जोङो गोबां जायगाफोराव नुबोदों माने माखासे न'खरफोरखौ फोथांनो थाखाय बा न'खरफोरखौ जोङो मोजां खालामनो थाखाय बा गथ' गथायखौ फोरोंनो थाखाय बा गावनि जानाय आदारखौ सुफुंनो थाखाय जों गोबां जायगायाव जौ बानायनानै फाननायखौ जों नुदों दा बेजों लोगोसे आहो जौ फाननाय लेखायै जोंनि माखासे सुबुं माहारिया गोदोनि समावहाय जेन'बा जोङो बेखौ रंजानाय बाजानाय फोरबोआवल' लोङोमोन नङा होमबा?
औ नंगौ
गोबां खम बिबाङाव जों जौ फान्नायखौ नुयोमोन खिन्थु दानि बिबाङावहाय जेन'बा जौ फाननाय बा बायदि बायदिया बहुद गोबाङैनो सोलियो दा बेनि बेलायाव हाय जोंनि फरायफुबाय थानाय माखासे लाइमोन गथ'फोर नङा होमबा बेै गथ' फोरा माने गावनि इन्टारेस्टनि थाखाय बा इन्जयमेन्टनि थाखाय बा गावनि गोसोखौ गोजोनग्लाय होनो थाखाय दा मा खालामो माने माखासे गोबां सुबुङानो बा गथ'फ्रानो जायफोरा फरायफुनाय बिसोरो जौखौ लोङो नङा होमबा? दा नोंथां बुंनाय बायदि जौखौ मानि थाखाय लोङोमोन सिगां समावहाय जोङो माबा मोनसे खामानि मावोबा बा सावरि बादालि जोङो जेन'बा जायोबा जोङो देहायाव जेन'बा मेंनाय खामानि मावनानै नङा होमबा बै मेंनायखौ जोङो खारहोनो थाखायसो जों जौखौ लोंनाय जायोमोन। खिन्थु दानि आथिखाल मुगायाव जोंनि माखासे उन्दै उन्दै गथ'फोर बा जोंनि माखासे देरफुनाय सेंग्राफोर लाइमोनफोर बैफोर गथ'फोरखौ ओरैबाय नुनो मोनदों जे माने गावनि इन्जयमेन्टनि थाखाय
औ
गावनि इन्जयमेन्टनि थाखाय गावनि रंजानायनि थाखाय मा खालामो जौखौ माने गोबां बिबाङाव बाहायग्रा जालाङो नङाहोमबा नोंथां
औ नोंगौ
दा बैफोर जा बैफोर बाहायनायनि जाहोनावहाय जेरेखम जों नुनो मोनदों लाम लामानि जाब्रब थाय नङा होमबा जौ लोंनानै बायदि- बायदि बेमार आजार
औ
बेजों लोगोसे न'खरनि ओहो जेंना जेरेखम जोङो जौ लोंनानै बिमा फि जों दुम दाखाल खालामो गावनि साननो हानाय बा जोंनि सानखान्थिया माने खम जालांबाय। नांगौनि बारा जोङो बिमा फि नावहाय जों मा खालामो दिमान्ड खालामो नङा होमबा दा बैफोरबायाददि समयसाखौ जों नुबोदों आरो। आरो बेजों लोगोसे जों फारसेथिं नायोबा जौखौ जों बांद्राय अभार जुदि लोङोबा माने न'खर संसार खुंनायावहाय माने बुहुद प्रब्लेम फैयो होननानै माने बुहुत जेंना फैयो होननानै आं सानो आरोखि नोंथां। जि रखम बुंनो थाङोब्ला गंसे न'खरावहाय जेन'बा सासे हौवाया जेन'बा नख खर सालायग्राया जुदि जौ लोङो अब्ला बे न'खराव मा जायो दुम दाखाल जायो। माबा मोनसे बुस्थुनि थाखाय जेन'बा जोङो संख्रि बानलु थाव बेफोरबायदि गैयाबा माने माबा मोनसे फिसा जेंनानि थाखायनो माने बेफोर माने प्रब्लेम बा दावराव दावसिया जानानै फैयो आरोखि आरो बेजों लोगोसे जौखौ जों जुदि बांद्राय लोङोबा मा जायो जोंनि न'खर फोसा नाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि गथ' गथाय फोरोंनाय नङा होमबा रांखावरि आरजिनाय बायदि बायदियावहाय गुबु माने गुबुन माबाखौहाय ओथ देभलपमेन्ट खालामनो हाया बा जेंना फैयो होननानै आं सानो आरोखि।
ओम
बेजों लोगोसे आंनि साननाय माने जौखौ लोङोबा जोङो मा समाव लोंनांगौ जेब्ला जोङो माबा मोनसे फोरबो जागोन जेरेखम बैसाग गु नंङा होमबा दमासि सोरनिबा हाबा हुखा बेजों लोगोसे जोंनि जेन'बा सावरि बादालि जोंनि जनाखि रं नाय बै रंजानायखौ जों बांसिनै जोङो रंजासिननो थाखाय जों बे जौखौ लोंनांगौ नानै आं सानो आरोखि खिन्थु बांद्राय अभार लोंनाङा होननानै आं बेखौ सानो आरोखि नोंथां
औ।
बेबायदि आरोखि गोदोनि समावहाय जेन'बा माइब्रा जौ होननानै बुङोब बा‌ माइब्रा जौआ जेन'बा गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय आं नुबोदों। गोबां जेन'बा सुबुंफोरा माइबब्ला जौखौनो लोङो खिन्थु माने अबार लोङा गोदोनि समावहाय खिन्थु दा बांद्राय लोंनाय बा लाइमो फोरखौ अबार लोंनायखौ आं नुनो मोनबोदों आरोखि बेबायदि आरोखि। दा आंनि बुंनांगौआ बेखिनियानो नों थां नोंथांनो आं माखासे खोथा फोरमायबाय नोंथनिफ्रायबो आंङो गोबां खोथ आं बजिनो मोन बाय बा मोनथिनो मोनबाय माखासे सोलोंथाइखौबो आं सोलोंनो मोनबाय। दा नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर जोंहा सावरायनांगौआ जेन'बा समा जानानै फैबाय न जोबनाय सम जों फैबाय दा नोंथांखौ गोदान मोनसे थफ फिखआव लोगो मोनफैगोन इउनावहाय दा जोंनि सावरायनायखौ आं बेखिनियावनो दोन थ'नोसै होननानै सानबायमोन नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिमबो नोंथाङा जाखिनि ओ जौ लोंनायनि सायाव माबायदि जायो एबा जोंनि थासारिया न'खरा माबायदि जायो नोंथाङा जोबोद गुवारै फोरमायना होबा दा नोंथाङा बेबादि आंनो गोबा आं ओ सोलोंथाइ फैबाय आरो बेबादि दा नोंथाङा बिनि थाखायनो गोबां आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय दे नोंथां औ गोजोननाय थाबाय।